बुंबाय नोंथां ओ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ दा नोंथांजों ओ आङो मोनसे ओ बिसयनि सोमोन्दै सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय मा बुंनो सान्दों मा फोरमायनो सानदों
आङो जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा सिफोरनि सोमोन्दै जिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां जोबोद मोजां नोंथाङा सावरायनो आखाइयाव लादोंब्ला जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो नोंथां दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै सावरायनो
औ सावरायनो सावरायनो हासिगोन ना नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथां
दे औ जोंनि बर'नि गानग्रा जोमग्रा जि एबा सि होननानै बुङोबोला गुबैयै ओ हिनजाव माहारिनि थाखाय दख'नाखौनो लानाय जायो नोंथां दख'ना ओमफ्राय दख'नाया बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन महरनि दानानै गोबांथार आगर फारौ मेगन बेबायदिनो आगर गेदेर आगर फिसा हाजो आगर बेबायदिनो दिंखिया आगर फ्राय गोबांथार मिथिंगायारिनि जों दा बेफोरखौहाय लानानै सेबखांनाय जायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो बर'नि गानग्रा जोमग्रा हिनजाव माहारिनि गानग्रा जोमग्राखौ ओरैबायदि समायो जे माने सिख्रि सिख्लाफोरबायदि नुलायलायो आरो नोंथाङा आरो गोबांथार गुबुन गुबुन रोखोमनि खालार थायो जेरै गोथां बाथ' गां बेबायदिनो दाउदै दाउदै फुलनि बेबायदिनो गोमो गोथां बेबायदि अनेक रोखोमनि थायो आरो दा गानग्रा जोमग्रा बेबायदिनो हिनजाव माहारिनि दख'ना आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि हौवा माहारिनि गानग्राया बेबायदिनो गामसा ओमफ्राय गामसायाखौहाय बेबायदिनो माखासे खुनदुंफोर ओ लाबोनानै एबा खुन्दुंफोरखौ बानायनानै गामसाखौ दानाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो गामसा दानानै हायोब्ला बेखौहाय जोंनि हौवा मानसिफोरा गाननाय जायो ओमफ्राय गामसायाबो दा आजिखालि खालि दानि जुगाव माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंखारबाय बेबायदिनो आर'नाइ गामसाबो ओंखारबाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार रं बेरंनि गामसाफोरखौ गानग्रा जोमग्रा बेखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेल' नङा नोंथां गोबांथार बेबायदिनो इन्दि इन्दि सि जि होननानै बुङो जायखौ गोदो चाइना हादरावहाय बाहायग्रोनाय जादोंमोन दा बे सिखौ बो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार दानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बे गानग्रा जोमग्रा सिखौ फाननानै गोबांथार रां आरजिनाय बे इन्दि सिनि दानानै फाननानै गोबांथार रां आरजिनाय बेखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां दा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा गोबांथार उल साद्रि सादोर ओमफ्राय बेबायदिनो आर'नाइ बेबायदि गोबांथार रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरखौ दानायखौहाय नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेनो आरो खोथाया माने जोंनि हारियाबो गानग्रा जोमग्रा लुखांनायावहाय गोबांथार बिहोमा दंसै ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिनि गानग्रा जोमग्राखौ जोङो बायलायनांगौ गोनांथि गैया जोंनि हारिनि बर'नि गानग्रा जोमग्राखौनो जोङो बायनांगौ आरो नोंथां दा बेनो आरो नोंथां माने जोंनि गाननाय जोमनायजोंबो जोङो जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे लांनो हायो जोङो गोग्गाथाव खोथा बेबायदिनो माखासे जोंनि गानग्रा जोमग्राफ्रा दिनै दा बुहुमाव सिनायथि जादों जेरै आर'नाइनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला अब्ला दिनै सारा आ बुहुमावनो आरो भारतावनो जोंनि भारत हादरावनो दिनै ओ बे आर'नाइ जोमग्रा सि सादोर फिसा बायदि बियो गोबांथार अनसायजानायखौ दिनै जों नु नो मोन्दों आरो नोंथां। दा जों जों सानो जोंनि गानग्रा जोमग्रायाबो खम नंलिया। दिनैहाय गोबांथार बुहुमाव जौगानो हाबाय। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि गानग्रा जोमग्राखौहाय डेभेलप आ गोबांथार जौगाहोनो थाखाय आरोबाव जोङो गोबांथार आइजो माहारिफोरखौ थुलुंगानाय होनानै दा बेसोरखौ जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गोबांथार ओ बारायनानै बेबायदिनो दानाय लुनायावहाय ओ गोबांथार बिहोमा होनो थाखाय जोङो ओ खावलायनांगौ आरो जोंनि आ माखासे गानग्रा जोमग्राफ्रा ओरैबायदि मोजांदि जोंनि बर' आ दख'नायाबो बेबायदिनो जोंनि आइजो माहारिफ्रा गोबांथार सिनायथि होनो हाबाय जायनि जाहोनाव दिनैहाय आं बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे साबसिन गानग्रा जोमग्रा आं जि एबा सि होननानै गनायथि होनो हादों। जोंनि आइजो माहारिफोरनि बर'नि बे गानग्रा दखनाया। जायखौ लानानै जों दिनै बर' हारिया गोग्गानो ओ हायो आरो नोंथां। दा बेनो आरो नोंथां आ जोंनि गानग्रा जोमग्रायाबो दिनै गोबां थार सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथांहाबो आ बेबायदिनो भारतनि सुबुं अनजिमा बांनायनि बेलायाव नोंथाङा सावरायनो सानदोंना अब्ला नोंथाङा सावरायनो हासिगोन नोंथां दे।
औ नोंथां नोंथांनि सावरायनायफोरनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि सावरायनायखौ आङो ओ बेबायदि एसेबां मोजां सावरायनाय फोरोननानै नोंथांनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जा थिहरो दा आङो भारतनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बेनि जेंना बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांनो फोरमायलांनो आखाइयाव लाबाय
औ नोंथां औ
दा सुबुं अनजिमा बांनायनि जेंना सुबुं अनजिमा बांनाया जाहैबाय लेखा रोङै आरो सोलोंथाइ गैयै बेनि थाखायनो सुबुं अनजिमा बांनायनि गुदि जाहोन लेखा रोङि सुबुंफोरा सुबुं अनजिमा बांब्लादि मा जायो बेखौ जेबो ओ मिथि रोङा ओ बिसोरो
औ
जेबो साना बेनि थाखायनो आरो बिसोरहा सुबुं अनजिमा खौ माबोरै खमायहोनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ बोरै खम खालामनानै लाखिनो बेनि सो सोमोन्दै जेबो मिथि रोङा बेफोरबायदियाव सुबुं अनजिमाया बांलांबाय थायो दा भारत बादि जायगायाव एबा हादराव सुबुं अनजिमा बांनाया जोबोद गोख्रै हाराव बांलांगासिनो दङ बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय लेखा रोङै भारताव ओ दासिमबो लेखा रोङै सुबुंनि अनजिमाया जोबोद गोबां
खम बैसोआवनो हाबा जानाय बिफोरो भारतारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना जानानै दङ नोंथां मानो होनो
खम बैसोआव हाबा जानानै बिसोरो जेबो सोलोंथाइ गैया सोलोंथाइ गैया आरो बेनो मोनसेनि उनाव मोनसे जोलैसिम बेबायदिनो बारलांगासिनो दङ आरो सुबुं अनजिमाया ओरै फारसे थिंजाय ओ बा बारायदों आरो बारायदों
औ
दा बिफोरनि थाखाय मोजां गोख्रों एबा गनायजाथाव सोलोंथाइ बिसोरनियाव दासिमबो सहैयाखै
औ
जाहोनाव बिसोरो गुबुन गुबुन मो ओ माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों जेरै रांखान थियारि जेंना रांखान्थियारि जेंना होननानै बुङोब्ला बेहाव गुबुन गुबुन जेंनाफोराव सरजाबनानै थाखाबाय नोंथां मानो होनोब्ला रांखान्थि जेंनाजों जायोब्लानो बियो सुबुं देहानि जेंना जागोन बिनि सोलोंथाइनि जेंना जागोन गाननाय जोमनाय जानाय आदार गासैबो जेंनाया नुजाथिगोन हमनानै लादो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय मा जायो गोरिबथि बे बाङो बे गोरिबथि बांनायाव एबा गोरोबथिनि बे जोबोद गाज्रि हाराव हालाव बेयो मा जायो माखासे हेंथाफोर सोमजिहोयो जेरै गोरिब सुबुंहा थोजासे जानो मोना थोजासे जानो मोना मोनैनि थाखाय बिसोरनियाव माखासे बेरामफोर सोमजिनो लायो एबा माखासे आंखाल जा बेरामफोर सन्देरनो लायो जेरै बिसोरनियाव भिटामिननि खम जानायनि थाखाय माखासे जे भिटामिननि बेरामफोर जानो हागौ प्र टिन गैयिनि थाखाय बिसोरनि देहाया रानलां रानलांनो हागौ भिटामिन गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे बेरामफोरा सन्देरगोन खनि संख्रिनि गैयिनि थाखाय माखासे बेरामफ्रा सन्देरगोन दा बेफोरबायदिनो जोबोद साननो गोनां बेबायदि माखासे देहायारि जेंनाफोरजों बिसोरो भुगिनांनो गोनां जायो आरो सोलोंथाइ लानाय बेले बेयाव बिसोरो बिसोरहा जिहेथु जोबोद गोरिब जालांनायनि थाखाय थाखाय बिसोरहा मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ मोननो हाया जायो भारतबायदि जायगायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला दायो जायफोरा मोजां जौगाखांनाय नखरनि जायफोरा गोरिब नङा बिसोरसो बांसिन सोलोंथाइखौ लानो हादों दा बैसोर बादि राहा गैयै गोरिब सुबुंफोरा एबा नखरफोरा मोजां सोलोंथाइ मोननाया मोनसे गिदिर साननो गोनां सोंथि जानानै फैदों। बेफोरबायदि जाहोनाव बैसोर सुबुं अनजिमा बांनाया एबा बैसोरनो सुबुं अनजिमा खि ओ खम खालामनांगौ बिसोरो जेबो दासिमबो उददिस लानो हायाखै। दा बेबादि साननो गोनां जा बाथ्रा जादों फारसेथिं सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव आदार थाग्रा जा ओ जाग्रा जानाय लोंनाय बेफोरो बांसिननिफ्राय बांसिन दिहुनन्नो गोनां जादों बेनि थाखायनो बिसोरो आरो बांसिन हाबा हुखा मावनो गोनां जादों।
औ नोंथां औ।
दा बेबादि जानानै दङ नोंथां आरो बेबायदि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो गुबुन गुबुन दावराव दावसियाबो बांबोदों। दावराव दावसि बावनायजों लोगोसे बायदिसिना गारजि हाबा हुखायाबो सन्देरनो लादों आरो बिसोर जेरै समाजाव दायो सोमजिनाय बायदिसिना फेग्रा मुवा बेफोर खौ बाहायनो गोनां जादों। आरो फारसेथिं गोरिबाबो बांलांदों आरो बिनि खायनो बिसोरो गुबुन गुबुन समाज बेरेखा हाबाफोरखौ मावना आखायाव लानो गोनां जादों। गावसोरो थांनानै थानो थाखाय दा नोंथाङा आंनि फोरमायनायखौ हमनो हाबाय जानांगौ। आं बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। नोंथाङा आंनि बे बिबुंथि एबा नोंथांजों बे सावरायनायाव नोंथाङा माबायदि मोनदों?
जबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों सारा ओ जोबोद आ जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांनिसिम। मानो होनबा थारैनो नोंगौ जोंनि भारताव बेबायदिनो सुबुं अनजिमानि जेंनाजों जों भुगिनो गोनां जादों। माने नोंथाङा बेखौ गुवारै बेखेवनानै आंनो मोजाङैनो फोरमायनानै बुजिहोनो हाबाय नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय आ जासि हरबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो। बेखिनियावनो ओज जोंनि बे सुंद' सावरायनायखौ दोनथ'नाय
औ औ गोजोन्थों नोंथां।